औ नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथां
ओ नोंथां नै दायो बायजोआवनो आराम जिरायनानै दङ बार एसे लादों नोंथां
औ औ
मिथिंगानि बारखौहाय
आंबो नै बिदिनो जिरायनानै दङ ओरैनो मोनाबिलिनि दसे ओरैनो जिरायनानै दंथयो आरो नोंथां बोथोराबो जोबोद गरम दिनै बार सार बारा बाराखै माने नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
औ होनबा जोङो एसे जोंथ गोबां माने बायदिसिना ओंख्रि नायिरला बनानै जायो एबा जोङो संलाबायनानै जायो नङा होमबा नोंथां जोंथ बांसिन न'खरफोराव माने मैगंफोर खौनो जोङो गायनानै लायो एबा जोङो हाग्राफ्राव जोङो थांनानै बे हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौ जोङो जानो बांसिन मोजां मोनो। थिग बेबायदिनो मा मा मैगंखौ जोङो जायो बैफोरो मैगं मैगंफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै औ औ बबे नोंथाङा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो आरो बेबायदि बे हाग्रानि मैगं होनोब्ला माफोर मा मै ओंख्रिखौ मोजां मोनो नोंथां मैगंखौ?
हाग्रानि मैगं होनोबा आं नोंथां बे दिंखिया ना दिंखियाखौहाय बे दाउदैजों एवनानै जानो जोबोद मोजां मोनो माने नोंथां
नंगौ नंगौ।
बे दिंखिया गोलै दाउदै होनानै एवनानै जाबाथाय ओरै बायदि गोथाव मोनो आरो बेजों लोगोसे हाग्रानि मैगं होनोब्ला बै ओ खेरा दाफिनो होनोना नोंथां जायखौ खेरा खेरा दाफिनिजों आरो बै आलु गोरलैजों सङो अब्ला ओरैबायदि मोदोमफ्रु गोथावल' मोनोना नोंथां
नोंथांमोननि टिम मोनो आरोना बेखौ
मोनो मोनो नोंथां मोनो माने जोंनि खाथि जोंनि खाथिद्रायावथ' मोना नोंथां माने एसे जोंनि साहाथिंजाय एसे हाग्रा ओनसोल दङ नालाय नोंथां नै बेयावहाय जोंनि ओ बर' आइजोफोरा एबा बर' हिन्जावफोरा लायनानैहाय जोंनि ओ दखानावहाय फानफैयो आरो नोंथां खाथिनि बाजाराव ओमफ्राय बिनिफ्राय बायनानैहाय ओ जों संनानै जाफैयो आरो नोंथां
नंगौ
जोबोद जोबोद गोथाव नोंथां आरो बेजों लोगोसे बै बैखौबो जोंनिथिं नै दासिमबो लायगासिनो फानफैबाय थायो आरो बै दैनि बिसर एबा सिंसाब होननानैबो बुङो नों
औ माबायदि जायो बेलाय नोंथां
बे बै बेसरजों एखेयानो नोंथां।
आसा औ औ माबायाव नामा नोंथां दैयाव दैयाव रज'नायखौ होनदों नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां औ
औ बे माइफोराव रज'नानै थायोना माइ गेजेर गेजेरफ्राव
औ नंगौ नंगौ।
औ सिबुं ना मा होनो नोंथां बेखौ?
सिबुङाथ' बे नोंथां बे सिबुङाथ' सिबुं बाव नोंथां ओमफ्राय बै दैनि बिसरा बेसरजों एखेयानो आरो नोंथां।
अ नोंथां बिदिबा आं नुफेराखै आरोना बेखौ
इसे खाथे खाथे गोखाहां गोखाहां मोनजायो आरो नोंथां जि गोथाव जायो। जानो मोजां नोंथां जानो जोबोद मोजां। र' माब्लाबा थांनाय जायोबा माब्लाबाफोर बहाबा लोगो मोनोब्ला कनटेक्टफोर खालामलायनानै नोंथांनोबो जाहोजागोन नोंथां।
जागोन नोंथां मालाबा बेबायदिनो मोनोबा लानानै फैदो। औ
औ
मानोना जोंनिथिं माने मोना नोंथां बेफोरखौ जोङो बै ओ सिबुंखौ मोनो नाथाय जोङो आरो नोंथाङासो दहाय बुंदोंमोन ना खेरा दा नि बे खेरा दाफिनिखौबो जोंनिथिं नुनो मोनला नोंथां। माने आथिखालनि सुबुंफोराथ' दानि गोदान जोलैफोरा माने सिनायनानै मोनला बे ओंख्रिखौ औ
बहुत मोजां ना नोंथां
नंगौ नंगौ आं खनसे ना खननै जाफेरदों आरोना नोंथां बे आलादा ओ माने जोंनियाव ओनसोलावथ' आं मोनजायाखै माने आलादायाव थांनायाव मोनजाबोदों आरोना नोंथां बेखौ
नंगौ नोंगौ
गोथाव माने मोनसे मोदोमफ्रु फ्रुनाय दङ आरो बे ओंख्रिया गावनि हानि औ बेदरफोरजों जायोब्लाबो
औ औ नोंथां औ आरो आरो लोगोसे नैबे जायखौ माना मुनि होननानै बुङोना नोंथां मान मुनियाबो माने जोबोद मोजां आरो नोंथां जानोखाय आलुजों बिदैबो जायो आरो ओ भाहाजाबो जानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
बेफोर बेफोर मैगंफोरखौ जायोब्ला माने जोंनि जे देहाफोराबो जेबो उसुबिदायाव गोलैया आरो नोंथां मानोना बेफोरावहाय जेबो ओ मेडिसिन फोरखौ बाहायनायखौ नुवा नालाय नोंथां हाग्रायावनो मोननाय बुस्थु
औ
माने जोबोर मोजां आरो नोंथां जानो थाखाय आरो हाग्रायाव माखासे बारि बागानाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जों गोबां रोखोमनि बुथुमनानै जों जायो आरो नोंथां जेरै बैफोरबो थ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजांनो नोंथां जाय मुदुफुल बिबार होनोना नोंथां
नंगौ औ
मुदुफुल बिबारफोराबो देहानि थाखाय जोबोद मोजांनो नोंथां आरो जायखौ बुङो जों खिफि बेन्दोंना बै बेफोर खिफि बेन्दोंफोराबो जों बेखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव माबा मोनसे लोमजा लोमजाज्रो जानायफोर दङब्लाबो माने गोदोनि आबै आबौमोन खोनथालांनाय बायदिब्ला नैबेफोर देहाफोरा स्रां मोनो होननायखौ ओ खोनाबोनो मोनदों आरो नोंथां ओमफ्राय जायो। जानायालाय जायो नोंथां माने बेफोर बेफोर मैगं थाइगंखौ
औ नंगौ
आरो जोङो बै माइ सुन्द्रिफोर खौबो ना माइ सुन्द्रिफोरखौबो माखासे ओ जों बाथोन देनानैबो जायो आरो बेखौहाय जोङो नाफोरजोंबो एवनानै देनानै जोबोद जानो मोजां आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां बे औ मायसुन्द्रियाबो माने आंनि एकदम साबसिन माने मोननाय बा आं गोथाव मोननाय बे मोनसे जा ओंख्रि आरो बे आंनि माने फारिलाइयाव थानाय मोनसे ओंख्रि आरो नोंथां बेखौ आं बिराद मोजां मोनो माने बेखौ माबायदि सङोब्ला मोजां मोनो होनब्ला आङो बेयाव ना होनानै संनांगौ आरो नोंथां माने नाखौ एवालासेनो दडाइरेक्ट गारस'नानै होनांगौ गोथां गोथां ओ जेनेबा एवालासिनो बेबायदि माने सङोब्ला बिराद गोथाव मोनो आरो आङो
नंगौ नंगौ
औ आरो बिदिनो आरो हाग्रानि थास दा दैज्लाङाव जोङो थास आथें आरो थास बिबार मोनो नोंथां बे थास बिबारा आरो आइथिङा माने बिराद खहाबनाय मोनसे ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो औ बे बिबाराखौ थावसिन मोनो नोंथां एदम नाफोरजों बा बेदरफोरजों मोजाङै लाथा लाथा जुदि संनानै जायोब्ला ओरैबायदि गोथाव मोनो नोंथां माने मा होनबावनो आरो आरो लोगोसे बिदिनो थास आथिङाबोथ जोबोद गोथाव बेबायदिनो आरो हाग्रानि माने हाग्रानि ओंख्रि होनबाथाय ब माने गासैबो ओंख्रिखौनो बिराद मोजां मोनो आरो रुनानै जानाय बा जोङो एवनानै जानाय माने जिखि जाया खामनानै जाबाबो माने गोथावखौ जोङो मोननो हायो आरो लोगोसे जोंहा जेरै जेबो उदैफोरनि बा देहानि जोंनि सावस्रिनि खहा जाया आरो बेफोरफोरखौ जों जायोब्ला मानोना बेफोरावथ जोङो रासायनारि मायदि बायदिसिना बेफोरबायदि रासायनारि मुलि एबा हासार जों होनाय मोना आरोबा एबा जों बेफोरावहा बेफोरबायदि मुलिफोरा माने मोनै सवा नांसवा बैफोरनि था थाखाय माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जाबाय थायोब्ला बेफोराव मोनफा मोनफा बिफां गाव गावनो माने गुन थाखानाय मोनसे बेफोर सुबुंफोरा
आरो नोंथां बै बै बै ओ जों अन्थाइ बाजाब नोरसिं बिलाइफोराबो जोबो द मोजां आरोना नोंथां बै जों माखा आरो नोरसिं बिलाइ अन्थाइ बाजाबफोरखौ जों एन्जरफोर मोनोब्ला दुब्लिफोराव एन्जरफोर जावनानै मोनबोयोब्ला माने बेसोर बेफोर बेदरफोरजों संनानै जानो बेखौ होथे होदेरफानानै जानो जोबोद गोथाव आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
अन्थाइ बाजाबनि मोदोमनाय नोरसिं बिलाइनि मोदोमनाय माने ओरैबायदि गोथाव मोनो आरो नोंथां
औ
माने बैफोरखौ जानो
औ नोंथां ओमफ्राय बै नोंथाङा बै लाफासायखखौ जादोंना जायाखै जा लाफासायख
नोंगौ नोंथां जाफेरबाय जाफेरबाय एसे गोखैहां गोखैहां मोनलाय लायोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ
माने बिफाङा मैगं बायदि नङा आरोना बेखौ माने बिफांखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रा बै बिफांफोर बदि नुयो
नंगौ नंगौ बैखौसो मोनजाफेराखै नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा बे खमा बिबार ना खोमा बिबार होनो नोंथां
औ नोंथाङा जाफेराखै नामा नोंथां
बेखौसो मोनजाफेराखै नोंथां जोंनिथिं माने बै खमा बिबार खौनो आं नुवाखैनो नोंथां
नंगौना नोंथां औ बेथ' दा दैज्लां बोथोरावनो जायो नोंथां एकदम बेबो मोनसे जोबोद गोथाव ओंख्रि नोंथां बुंनो बुंनांगोन माने दाउ बेदर बा अनलाजों जोङो जायोब्ला बुंनांला आरो बिनि थावनायखौ माने जेबो नाङा एकदम जायो आं नोंथां गोबां जाबाय न'आव थाब्लाथा न'आव माने गोबां मोनो नालाय गामिफ्राव बिदिनो खानानै जादों आरो बिराद आं माने थावसिन मोनो होमबा अनलाजों सङोब्ला बिराद थावसिन मोनो आरो आं नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो माने बारा मोननो थांला एसे खम जाहैबाय बिफांफोराबो गैला बेबायदिनो मोननो थाङा माने गोबां दाम जाबाय आरोना
नोंगौ नोंगौ
एकदम ओ केजियाव जोङो नैजौ थामजौ गाहाम बेबायदि लानायखौ जों नुनो मोनोसै आरो
नंगौ नंगौ आरो जोंनिथिं बैखौबो दासिमबो मोनो नोंथां बै माखासे बिलोफोराव एबा दै सेर सेराव रज'नानै थायोना जायखौ जों ओ बै नामा थाराय होनोना नोंथां थाराय औ नंगौ नों बे थारायखौबो जोंनिथिं एसे गोजान थांङोब्ला बेखौबो माखासे जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे आइजोफोरा लायनानै बाजाराव फानफैयो आरो नोंथां बेखौबो दासिमबो जोंनिथिं मोनो आरो नोंथां माने बेखौबो आलुफोरजों सङोब्ला आलुफोरजों सङोब्ला जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां
औ आं जाफेराखै गि नाथाय नोंथां बेखौ
औ नोंथां औ
औ मालाबा सम मोनोब्ला जागोन र' खाबु मोनोब्ला मोन माने बाजारफोराव मोनोब्ला औ नोंथां होमबा दोनथ'लायनोसै जोंङो औ दे नोंथां दे